हेल'
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन फ्रि दे नोंथां।
औ ओ जोङो औवा होनोबा जोङो बर' हारिनि दोरोङारि बर' हारिनि गोबां रोखोमनि बेसेनखौनो जोङो बानायनो हायो नङा होमबा नों थां औवाजों ओ जेरै जेखाइ खबाय ओ आरो संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ जोंनि बर'नि न'खरफोराव गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां।
औ
औ जोङो बेफोरबायदिनो औवाजों गोबां रोखोमनि बेसेन बानायनो हायो बा नोंथाङा बेफोरनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
औवायाथ' बा ओ औवायाथ' बायदि रोखोमनि दं नालाय ओ आं मिथिनायाव ओ औवा गुबै औवा बुरखा बेफोरखौ मिथिगौ आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो बेलेग बेलेगफोर माने गुबुन बेलेगफोर औवा गुबुन बिदि औवा दंबोयो आरो आं मिथिनायाव बे मोननैखौ मिथिगौ। माने औ नोंथाङानो बुंलांदों। औवाजों जों बायदि रोखोमनि बानायनो हायो एबा जों बायदि रोखोमनि गायनाय जेरै आबादफोर गायनायाव जेरै मैगं थाइगं गायनायाव बेफोराव ओ दुमनो थाखाय जों बेरा दुमनो थाखाय औवाखौबो नांगौ जायो आरो
औ नोंथाङानो बुंखाबाय दा सान्द्रि संग्राय खबाय बेफोरखौ हेबनायावबो जों औवानि गोनांथि जायो आरो जोङो जेरै उखुम मुदाफोर होनायाव जोङो औवा औवाखौ बाहायो ओ औवा बुरखा औवा बुरखाखौ औवा बुरखाखौ औवा बुरखानिफ्राय जोङो जेरै औवा मेवाइ मेवाइ जेरै ओंख्रि जाग्रा मेवाइखौ जों मोनो। औवा बोरखानिफ्राय जों मेवाय मोननाय जायो। आरो औवा औवा बोरखाखौ जोङो जेरै न'फोर लुनायाव खुन्था इदि बानायनो थाखाय जोङो औवाखौ नांगौ जायो। जायो। आरो औवाखौ जेरै बिदिनो उखुमो बेरा लुनायावथ' बाहायखायो नालाय जों जेरै जों औवाखौ ओ आ दालां बेफोर दालांफोर माखासे जायगायावथ' दालां दालांनि। फिसा फिसा दालांनि गोनांथि जायोना बबेबा अबा जायगायाव जेरै दालांफोर हेबनायावबोओ बाहायो जोङो जेरै जोङो ओ औवाखौ जोङो मानसि थैनायाव दिनै मानसि गारनायाव जोङो औवाखौ नांगौ जायो।
नोंथाङाथ' मिथिगौ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ। औवाखौ ओं ओ जोङो ला लामा फोरावनो बा स्कुलनि फोथार बेफोराव जेरै जों बेरा दुमो बेराया दुमनायाव सोरगिदिं बेरा दुमख'नो बेरा दुमख'नायाव जोङो औवा खौ औवाखौ बाहायो जेरै आरो जोङो अबावबा मैगंफोरखौ जेरैओ सुंथानो थाखाय जोङो औवानो औवाखौ नांगौ जायो जेरैओ ओ लेरसि ओ लोरसि खांखिलर फटल बेफोरखौ जोङो सुंथानायाव माने औवाखौ। खौ बाहायो आरोना आरो। औवानिफ्राय जोङो जेरै उन्दुग्रा उन्दुग्रा बिसना रोखोमै बिसना बेखौथ' मा होनो मिथिला र' बिसना बायदि जेनेबा जों बेफोरखौबो हेबो आरोना बिसो जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि औवा बानायनो हायो। मुवा बानायनो हायो जेरै जोङो बेग बेफोरबायदिबो हेपा थायो औवाजों हेबनानै कारिं कालार होनानै जोङो। फाननो बेफोरबादि हायो आरो जोङो औवाखौ फाननानै गोब गोबां मुलाम्फा मोनो आरोना औवाखौ जोङो आजिखालि बयनिबो ओम न'खरावथ' औवा गैजोबा होमबाबो बांसिनै इदि औवाखौ नुयो आरोना ओम औवाखौ फाननानै जों बेनिफ्राय रां आरजिनो रां आरजिनो हायो ओ।
नोंथांमोननिथिंबो माने बिदि औवानिनो नोंथांनि जायगायाव माने बिदि औवानि आंखाल जायो ना जाया ना औवा। बयनिबो न'खराव औवा दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होनानो हागोन नामा?
औ औ थारैनो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दा औवानि आंखाल होनोबा औवानि आंखाल बांद्राय नङा मानो होनोबा जोंनि गामियावहाय बयनिबो न'खरावहायो औवानि औवाफोरखौ गायनानै लानाय जादों जेरै बारि बागान होनोबा जोंनि ओनसोलावहायो जों गामियाव होनो थाङोबा बांसिनखौनो जोङो औवा नुनो मोनगोन आरो। ओ दंफां लाइफांआ दङ दंनाया होमबाबो। खोब खम होननांगोन दंफां गिदिर गिदिरफोरा औवायानो माने। जोंनि ओनसोलाव औवायानो बांसिन दङ आरो ना। जों औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो ओ औवाखौ दानफायनानै बा औवाखौ। उथायनानै खायफा खायफाया बेफोरबादिनो गारिसे गारिसेयै फानहरो बा बेफोरबादिनो बेलेग
जेरै जोंहा जेरै जोङो फो सोलोंबोनाय बा सोलोंथाइ लाबोनाय लेखा बा बहि बिखौ जोङो ओ औवाजोंनो जोङो बानाय बोनायखौ जोङो खोनानो मोनदों
औ
थेवबो बेफोरबायदियावनो बेफोरबायदि खालामनोनो जोंनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लांफैयो बेफोरबायदिनो गुबुन जायगानिफ्राय आरो बेलेग जायगायावहाय साप्लाय हरनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
जोङो औवा होननो थाङोबा जोंनो औवाया खोब गोबां मदद खालामो आरो जेरै बेफोरबायदिनो गथ'फोर उन्दुग्रा दिनन्दुला बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां
ओ
औ जेरै खाथाख' जोङो दाउ फिसियोबा दाउदै दैनो थाखाय जोंनो खादा नांगौ जायो बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो
औ
आरो जोङो बेफोरबायदिनो औवा थायोबा जोङो औवा फोराबो औवा बुरखा बा औवा गुबै औवा थेरे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि औवा दङ आं मिथिनाय बादिब्ला औवानि बेसेना ओ औवा गुबैया बांसिन होननानै आं मिथिनो मोननाय जायो
ओं
औ बेनिफ्राय आरो जोङो औवा गुबैजोंनो जोङो जेखाइ खबाय बेफोरखौ हेबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङा
औ
आरो जोङो बुंनो थाङोबा बेफोरबायदिनो जेरै जोङो ओंख्रि संनायाव बा बाहायो जेरै सागं बा दालि खाथार होनो ना जोङो बे बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानाय बानायना लानो हायो
औ
आरो जोङो जेरै ओंखाम एरो बा खादौ होनो बे बेबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरो जोङो बाथौफोरखौबो औवाजोंनो जोङो दुंनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
गोदोनि दिनावथ' आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला आबै आबौआ बांसिनानो औवाजोंसो बेफोरबायदिनो न' न' लुनानै औवाजोंनो जेरै खुन्था गायो बा खुन्था होयो बेरा दोमनो औवानिजोंनो बेरा खामि हेबनानै औवाजोंनो बेरा लुनानै बेफोरबायदिनो न'खौ जोङो थाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानियासो फाखानि बा गिदिर गिदिर न' लुयो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि बांद्राय न' फाखानि लुनायफोरा गैयामोन होननानै जोङो मिथि मिथिनो मोनो
औ
आरो जोंनो न' फुल लुनोबाबो जोंनो खुन्था गायनो थाखाय औवा फोरनिबो गोनांथि बैसां बानायना ला लाग्रोनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोङो औवाजोंनो बेफोरबायदिनो जोंनि बिसिनायाव बग्रा धाराफोरखौबो जोङो बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
आरो गिसिब बेफोरबायदिनो खादा बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो खादा गिसिब बेफोरखौनो गोबां रोखोमनि बर' आइजेंफोरनि नांगौ गोनांथिफोरखौ जोङो बेफोरजोंनो फाननानै जानायखौबा रां आरजिनायाव न'खर सुंथानायावहाय खरस जानायफोराव बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ आरो जोङो बुंनो थाङोबा बेफोरबायदिनो औवानिफायबो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनदो औवा गायनानै माने जोङो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै जों बेफोरबायदिनो गोनांथिथार जोङो बेसेनफोरखौ जोङो बानायनानै लानोबो हायो आरो जोङो औवाजोंनो जोङो ओ गेसफोर गैयाब्ला जोङो औवाजोंनो जोङो बेफोरखौ बन सुनानै जोङो ओंखामबो फोमोननानै जानो हायो आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो बनजों ओंखाम संनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो ना
नुयो नोंथां माने ओ सम सम जेरै सोरनि आजिखालिथ' बयनिबो न'खराव गेस थायो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ न'खर न'खर बयनावबो गेस थायो जायफोरनाव इदिनो माने समाव गेस गैया जायो समाव गेस गैब्रबा जायोना बे समाव माने औवाफोर औवाफोरखौ माने औवा गोरान गोरान औवा राननाय बेफोर बेफोरजों माने सुनानै बेफोरखौनो सो बेफोरजोंनो बन जरायनानै अर जरायनानै ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना ओ माने औ गेसफोर गैयाबाथ' बेफोर औवाजों औवाजोंनो औवा गोरानफोरजोंनो सुनानै संनाय जों नुयो नोंथाथ' बुंदोंना औवाया औवाजों जों लेखा मोनो होननानै नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जों औवाखौ दारिमिनाव लांनानै लेखा बानायनो हायो
बेखौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
औ औ नोंथां औ नोंथांजों औवानि औ नोंथांजों औवानि बागै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां